हेलौ'?
औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
औ आङो दायो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ जाखांबायना नोंथां
औ जाखांबाय दासो जाखांनानै दं।
उम मा ओंथि जाखो नोंथां?
औ आं दालि सबाइ बिमा फाजासोमोन नोंथां उम नोंथाङालाय मा खालामनानै दङ? हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादोंना हेलौ हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादोंना हेलौ